औ नोंथां औ खोनादों ना नोंथां? खोनादों ना नोंथां आं नोंथांनिखौ
औ औ खोनादों खोनानाया खोनादों होनबा ओ एसे रोमै रोमै खोनादों आं नै
अ दायो।
हा।
दायो मोजां खोनाबायना?
औ दे बिदिब्ला जोङो ओ आरोबाव नाफामनि सोमोन्दै रायज्लायनि
नाफामनि सोमोन्दैनो बाव
औ
औ
नाफामा मा मा थायो होन्दोंमोनलाय नोंथाङा?
अ आं होनदोंमोन माने नाफामखौ मानि मानसिफोराहाय माने खायसे खुमब्राजोंबो देयो
हो हो
खुमब्राखौ मिथियोना खोनादोंना नोंथां
मोजांखौनो खोनायाखै खोनादोंबाबो माने रोमै रोमै खोनाथारदों
अ नेटवर्कनिसो इसु जाखो ना माखोबा
हा
नेटवर्कनि इसु जाखो ना माखोबा?
दे बुंदो दे
औ दा मोजां खोनाबायना?
औ दे
औ मानि होनदां नाफामखौ होनदों ओ खायसे खायसे माने खुमब्राफोरजोंबो देयो होननानै बुंदोंमोन आरो आं नोंथां औ आरो थास'आथ' थास' थाखाबाय
हा
थास'आथ' थास' थाखाबायानो
औ
औ आरो खायसे बे मोदोमफुलफोरजोंबो देयो होननाय खोनादों आरो मुदुमफुलखौ मिथियोना
औ बेफोरजोंबो देयो होनदों आरो खायसेया दा बिदिनो नाफाम देनायाथ' बिदिनो जेनेबा देरनानै गोबाव दोननांगौ जायो जेनेबा सफ गैयाबाबो देखांनायनि उनावहाय फन्द्र' दिन बिस दिन आरो जेसेनो गोबावसिन दोनो एसेनो मोजांसिन जायो। होननानै माबादों आरो मिथिदों आरो मुजिनानै थाहो आरो खोनादों दा खोनादोंना नोंथां हेलौ हेल' नोंथां